औ नोंथां खोनादों दा? आदसा जोंनि दा औ सावरायलायनायनि आयदाया मामोनलाय, ओ सासे फरायसानि जिउनि बागैना?
ओ खो-खोनादो।
दा नोंथाङा माबाफोर बेनि सायाव सोंथि सोंगोन नामा?
हेल नोंथां।
औ नोंथां खोनादों नोंनिया माथोखौ खोनादों नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ।
हेलौ। औ खोनादों नोंथां खोनादोंं।
औ जोंनि आयदाया जाबाय जेतुबा सासे फरायसानि जिउनि बागै आरोना।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा? फोरमायदो सुंदयै।
अह हागोन नोंथां।
दे होमब्ला फोरमायदो नोंथां।
गिबि गिबियावनो सासे फरायसा जानोबा जों माहि आखुनि गुरै सुबुं जानांगोन। आ गिबि गिबियाव नो जोङो ओ बिगिनिंनिफ्राय स्टार्टिं जायखौ जोङो जागायनाय जागायनायनिफाय लानानै थाम थाखोसिमहालागै जोङो सानसेआवहाय से खनथा बा नै घन्टा फरायथारनांगोन। बेनि उनावहाइ थाम थाखोनिफ्राय ब्रै थाखो बा थाखो सिमहालागै जोङो नै घन्टानि फाय थाम ब्रै घन्टासिम हालागै जोङो फराय थारनांगोन अब्लासो जोङो ओ सिक्स सेभेननिफ्राय मो जाङै ओ मानो फरायलांनो हागोन बा मोजाङै रिजाल्ट उथ्रिसारनो हागोन एबा रिजाल्ट खालामनो हागोन। बेबायदि सासे फरायसाया सिक्स निफ्राय ओ-ओइट सिमहालागै ओ ब्रै घन्टा बा घन्टा फरायथारनांगोन। बेनि उनावहाय ओ गु आरो जि थाखोआव जोङो खमैबाबो स्नि दाइन घन्टा फरायथारनांगोन जुदि सासे फरायसाया बेबाइदि ओ सम होनानै फरायाब्ला बे उनावहाय उथ्रिसार जानो हानाय नङा बे जौ फाग्ला जाहैगोन बे सिगारेट फाग्ला जाहैगोन लामा दथायावहाय मबाइल नायनानै थाला बायग्रा जाहैगोन मानो होनबा बिनियाव फरायसा समावनो बियो सोलोंनानै लानांगौ जितु आइदिया दङ जि उम ओ रोंनांगौमोन बेखिनिखौ बियो फरायस सालियाव थांदोंबाबो बे नआव फरायाखै बेनो बियो बेबायदि उथ्रिसार जानो हायासै बेनि थाखायनो बियो जौ फाग्ला द्राग्स फाग्ला लामा दथायाव मबाइल नायनानै थालाबायदों गोदोर मानसि सिखौ सनमान होनो रोङाखै
खोथाखौनो बुंदों ओ बेफोर गासैबो सैथो आरो आं नोंथांनाव मोनसे फिसा कुइसन सोंनो सानदों नोंथाङा होगोन्ना होनो हागोन हागोन नामा बेनि सोंथिखौ जे सासे फरायसाया माबायदि जानो सासे फरायसाया माबायदि जानो नांगौ जिउआव? आरो सासे फरायसानि साननाय हनाय सासे फरायसानि जिउआ माबायदि जानांगौ आरो सासे फरायसानि साननायखौ मावनाया माबायदि जानांगौ नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बेनि सोंथिनि सोमोन्दै
हागोन नोंथां ओ सासे फरायसानि साननाय हनाया बेनो जानांगोनदि गिदिरखौ मान होनांगोन उन्दैफोरखौ अननो रोंनांगोन ओ गुरै आखुनि गुरै माहिनि जानांगोन बिनि जानांगोन फरायनाय नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंफोरनानै
औ नोंथाङा मा सोंथि सोंदोंमोनलाय
ओ नोंथां फरेस्ट दा जिउआव जोङो माबायदिहाय उथ्रिसार जानो हागोन माबायदिहाय जोङो जोंनि लाइफखौ मोजांसे मोजांसिनाव लाबनो हागोन बेनि बागै नोंथाङा फोरमायनानै होदो
जानांगौ नोंथाङा। जाखिनि बाथ्राखौ बुंदों जा सोंथि सोंदों जोबोद मोजां सोंथि बियो मानो होनबा जों फरायसाफोरा जिथुबा सोलोंथायाइयाव जों देरहासार जानोब्ला बा ओ गावखौनो जिउआव साक्सेसफुल जानोब्ला जोङो नाजानाय थानांगोन बयनिख्रुइबो देरसिन गुना जादों नाजानाय। धोरज्य आरो मोनसे फोथायनाय आरो बे फरायसा जे ओरैबायदि नाजानाय थानांगोन जिउआव दुखु दाहा सौसिनानै बिथाङा ओ जिउखौ सामलायनो हानांगोन गावनि साननाया गाज्रि लामायावब्ला बेखौ फिदिंनानै मोजां लामायाव लाबोनांगोन आरो बियो गावनि मावनांगौ खामानिखौ बांसिन गोसो होनांगोन बिथां बिथाङा जुदि फरायसाया जुदि जेब्ला ओ मावनाङि खामानिखौ मावगोन। ओ बेखार ओरैनो समखौ बाहाय बाहायलाबायगोन अब्लानो बियो बैफोर ओ गावनि सान सिमां देरहासारनायनि मिजिं जांख्लायाव बिथाङा सहैनो हानाय नङा मानो होनोब्ला जोङो दिनै नुदों दिनै गोबां सुबुङा जोंहा समखौ होसोलायो आरो होसोनायानो जोंनि मोनसे देरहासारनि मोनसे नेरसोन जाय जाय जाय बिथाङा जाय बि बिथाङा जाय फरायसाया बिथाङा समखौ होसोनो हायो बिथाङानो जिउआव देरहासार जानाय आरो जाय फरायसाया जिउआव समखौ होसोनाय गैया बेफोरबायदि सुबुङानो जोंहा गोबां गेदेर गेदेर आनजादाव जोंहा जेननो गोनां जायो आरो बिथाङा देरहासार जानो हाया आरो दुखु दुखु दाहा जिउआव गावनो गाव खालामनानै गावनो मोनदांना लानांगौ जायो बेखायनो आं बुंनो सानो जे गासैबो फरायसाफोरा गावबा गावनि थांखिखौ होसोनायाव मुखुब जानांगौ जाहाथे बा बेसेन गोसा समखौ गाज्रि लामाफोराव ओरैनो आदैै बाहायग्राा बेखायनो मोजां मोजां जेसेबां सम मोनो बेफोरखौ मोजां खामानियाव बाहायनायखौ आं जोबोद लुबैयो आरो आं बुंनो सानो बेखौनो जे गासैबो फरायसाफोरा गाज्रि लामाजों थांनो नाङा। गाज्रि लामाजों थांफांनोब्लाबो गावनि साननाय हनायखौ सोलायनानै गावनि साननायखौ फिदिंफिननानै लाबोनानै अरायबो जिउआव गावनि मोनसे खामानियाव मुखुब जानांगौ आरो बे गाज्रि साननायखौ मोजां लामायाव खानानै दिरुंजों बोनानै लाबोनानै मोजां लाम लाबोनांगौ आरो आं बुंबावनो हा हायोदि गासैबो फरायसाफोरा थारैनो नोंगौ गावनि फरायनाय समखौ ओ हानाय सिबां आद घन्टा बा ओ सारि घन्टा बा पास घन्टा बेफोरबायदि फरायनांगौ गेलेनाय समाव गेलेनांगौ मोसानाय समाव मोसानांगौ दान्दिसे रंजानाय समाव रंजानांगौ खुसि खालामनाय समाव खुसि खालामनांगौ नाथाय गासैनिफ्रैबो गावनि बेसेन गोसा समखौ बांसिन होथाबनांगौ मानो होनब्ला जोंनि थाखाय गेलेनाय रंजानायाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि फरायसानि जिउ बेखायनो जोंहा ओ जिथुबा गेलेनाय रंजानायाबो गोनांथि नालाय जोंहा फरायनायाबो गोनांथि जायो बेखायनो जों गेलेनाय रंजानायाबो सम होनांगोन गेलेनाय रंजानायखौ सम होयोब्ला जोंनि देहाया राफोद जागोन आरो जोंनि मेलेमा जोंहा मोनसे उम जोंनि मेलेमाव मोनसे साननाया मोनसे मोनसे पावारफुल मोनसे जागोन बेखायनो जोंहा गेलेनायखौबो नांगौ बा रंजानायखौबो नांगौ फरायसानि जिउआव एसे हेपि नांगौ आरो दुखु दाहा फैयोब्ला बेखौ सौसिनानै अरायबो सिगां फारसे दावगालांनो हानांगौ दा आं नोंथांखौ मोननैसो कुइसन सोंनोसै नोंथाङा बेनि फिननायखौ होनो हागोन नामा जे ओ फरायसाया ओ माबायदियै फरायसाया माबायदि खैफोदजों माबायदियै जुजिनांगौ माबाय देरहासार जानो थाखाय
औ सासे फरायसा खोनादों नोंथां
औ नोंथां बुंदो
ओ सासे फरायसाया ओ फरायसालियाव थांनायजोंल लेखा रोङा सोरनिबा गिदिर सुबुंनिफ्राय सोरनिबा उन्दैनिफ्रायबो सोरबा गामिनि बोसोनगिरि बिथांमोननिफ्रायबो बे गोबां सोलोंनो हायो बेनि जाहै दुखु खस्थ सहायनानै बे सौसिनो थांनो हायो जाय बिथांमोना बेखौ बोसोन होगोन। बे बोसोनजोंनो बियो ओ दुखु दाहाखौ गारनानै दुखु दाहाखौ नेवसिनानै मोजां लामाजों आगान सुरलांनो हानाय गोहोआ बेनाव फैगोन बेबायदिनो जोङो फरायनायजों लोगोसे जोङो जोंनि मावनांगौ खामानि बेफोरखौबो जोङो आखायाव लांफानांगोन आरो फरायनाया जोंनिया आरांगाव जानायनि सम गैया जों जि सम मोनो बे समानो जों फरायनांगौ बेयाव सानजौफु बेयाव मोना दिनै फुं बेबायदि हमना होनाय जेबो गैया फरायनाय समाव जि सम जि समावनो जों सम मोनो बै समावनो जों फरायनानै लाफानांगोन अब्लासो बे फरायसाया उथ्रिसार जानो हागोन जोङो बुंनाङा जे जों मोना मोनाल फरायगोन सासे फरायसाया जों बेलासिआवल फरायो जों फुङावल फरायो बेबायदिबा बियो उथ्रिसारनाया गोब्राब जागोन गावनि मखदावाखौ सा साननाय जोंनि बेयो दुखु दाहाजोंनो गाग्लोबजागोन बेबायदि फुं बेलासि बेबायदि टाइम टेबोल खानानै लायोबा बेबायदि जाय फरायसाया खानानै लाया बैफोरबायदि फरायसाया बेफोरखौ जेबो साननाय फैनाय नङा जे दुखु हवा सुबुंनो थाखायो होननानै सानदों सासे फरायसाया दुखु खस थखौ सहायबासो जोङो उथ्रिसार जानो हा गोन होननानै सानखानो साननो हानाय गियाना बेनाव फैखागोन बेनिखायनो सासे फरायसाया मेक्सिमामै ओ ब्रै बा घन्टाखौ फरायथारनांगोन आं गुबुनजों गियान लानो थाखाय बोसोन गोनो बोसोनगिरिफोरनि सिगाङाव बा जोंनि गिदिरफोरनि सिगाङाव बा उन्दैफोरनि उन्दै फो-फोरनावबो जोङो सोंथि सोंनांगौ जायो खायसे बेफोरबायदिनो जोङो सोंनानै लानांगौ जिखिनि हायो अब्लासो जोङो जोंनि ओ जि थांना थानाय थांना था नायाव जोङो थांना थानायनि जिखिनि जों नांगौखिनिखौ फरायसा समावनो लानो गोनां जायो नालाय बेनिखायनो बै खमावनो जोङो बुथुमनानै लाखानांगौ जोंनि गियानखौ नोङा होमबा नोंथां हेल नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा जाखिनि बाथ्राखौ बुंदों जोबोद सैथो गोनां आरो बेसेन गोसा बिबुंथि होनांबाय बा बिबुंथि बुंदों नोंगौ नोंथांनिफ्राय आं जोबोद ओ बुजिनो हाबाय जेहेनो फरायसानि जिउआ माबायदि जानांगौ बा फरायसानि ओ जिबा फरायसाया माबोरै नाजानांगौ बा फरायसाया माबोरै फरायनांगौ बेफोरबायदिनो बा फरायसाया माबोरै गियान होनांगौ नोंगौ आ जोबोद नोंथांनिफ्राय बुजिनो हाबाय बेखिनि बाथ्राखौ दा आं ओ आसा खालामो नोथांखौ आं उननि आयदायाव ओ रायज्लायनो मोनफिनगोन बा नोंथांनि सोंथिखौ आं उनाव खोनासंनो मोनफैगोन बास आङो नोंथांखौ नेनानै थाबाय दा नोंथांजों रायज्लायनानै गोबां गोजोननाय थाबाय नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंनिसिम